नोंथां
हेल' औ नोंथां खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
नोंथांजों इसे जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां ओ जा जानाय लोंनाय ना।
औ
ओ गिबियावनो जोंहा बर'फोरनि जानाय लोंनाय दङ ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि अनगायै जोंहा ओ-ओम मा होनो इखो ओ- अनला खारै दङ'। बेयो बर'नि ओ मुंदांखा ओंख्रि होनजागोन। बेखौ ओ बेलेग ओ गुबुन ओ रायजोफोरावबाबो ओ मिथियो बर'नि ओंख्रि होननानै
औ।
अह बे अनला खारि। दङ' जोंहा बर'नि जानाय ओमफ्राय बेनि अनगायै जोंहा ओ सबाय ओंख्रि बिदिनो नारजि ओंख्रि। ओ बेफोर ओ अनला ओंख्रियाव ओ बेदर होयोबा अनला ओंख्रिया गोथावसिन जाबावो। थिग बिदिनो ओ जोंना ओ ओ सबाय ओंख्रि बेयाव बेदर होबा बिब खद जायो आरो। ओ जोंहा नारजियावबो नारजि जि अमा नारजि अमा होनबाबो जोबोर गोथाव अरौ खोनायो आरो औ गोथावबो जाखायो। बिनो आरो आरो। जोंहा ओ अनला खारै। ओ बे अनला अनला। खारैनि अनला खारैनि खौ बोरै सङो बेखौ आङो ससे फोरमायनो नागिरदों नोंथां। ओ। गिबियावनो जोंहा अन गुन्दैखौ देनानै लाग्रोबाय। ओ बेनि उनाव ओ दैखो सारायाव। जाननानै ओ दैखौ ग्लब ग्लब खालामनानै।
औ।
ओ अनला खारैखो ओ औ अनला खारैखो एसे दै गुदुङाव ओस होबाय आरो आखाइजों। ओ होनानै। बिखौ होनानै बेयाव दसे थानानै संख्रि फानलु बायदिखौ होनानै।
औ।
ओ बेनिफ्राय जोङो ओ दसे थानानै जोङो खारै होनो हायो। खारै होनानै बिखौ। आर खा साराय खाना दसथाबावनानै आरो बेदरफोरबो होनो हायो ओ अमा बेदर ब्रयलार बेदर बिदि होनानै जोङो बेखौ खो-खोब नानै खौबग्रादो खो खोबनानै बेखौ जोङो ओ दसे गोबाव दोननायनि उनाव ओ जोंना ओ मोनोआरो ओंख्रिया ओ मोननानै जोङो बेखौ ज जानायनि जानायनि लाहार फाहार खालामनाय जेरै ओंखामफोरजों जानोसै बिदि आरो नोंथां ओ नोंथांखौ आङो गुबुन मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथाङाबो ओ बिदिनो जानायनि बागै ओ ससे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बेंको जों नोंथाङा दासो बुंलांनाय स-ससे खोथाजों ओ जानाय लोंनाय होनना बुंब्ला जोंनि जा मानसिनि जिउवाव जानाय लोंनाय नांखाथारगौ ओ जा जोंनो थांना थानो थाखाय जोंनि जिउआव जानाय लों गैयाबा जों थांना थानो हाया । ओ बेनिखायनो जानाय लोंनायखौ जोंनि जा देहायाव नांथारगौआरो थिग बेबायदिनो जानाय लोंनाय होनना बुं बुंब्ला जोंनि जा बर' हारिमुनि मैगं संनायखौ इसे फोरमायना होनो नागिरदों आङो जोंनि बर' हारिमु जा ओ मे गं बेखौ ओ जो नो नोंथाङा होनलांखाबाय अनला खारै आं स सबाइ सबाइ मैगंनि बागै इसे फोरमायलांनि गिबियावनो जों सबाय औ औ गिबियावनो जों सबाइ खौ जा गलानिफ्राय लाबो नानै बेखौ दसे समनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोननांगौ बेनि उनावहाय जों बेखौ जा जेब्ला ओ बेयो मोजाङै सोमखांगोन जेब्ला बुगा खांगोन दैयाव थानानै बेनि उनाव जोङो। सारायाव ओ दै एसे होनानै दै गुदुं खालामनांगोन दै गुदुं जानायनि उनाव बे दै गुदुाव जों सखौ होनांगोन सबाइ खो होखांनायनि उनाव बेवहाय जों ओ खारै खारै एसे होनांगोन। खारैसे बेवहाय नोंथाङा जि जा जायो आरोना अमा बेद र जोंबो जानो हायो दाउजोंबो जानो हायो। साम'जोंबो जानो हायो बायदि बायदिसिना जानो हायो आरो आरो ओ बे खौ नाजों ना गोरान अमा गोरान
औ
जानायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे जोंनि गामियारि ओनसोलाव जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ' हाग्रानि बांसिन खौ जों जानाय नुनो मोनो आरो आ बिहारि जिहेथु बेदि मैगं जेरै- ओ दिंखि या थुनथुनि बेनि उनाव दा ओ जे जा मोनो आरो जा हा ग्रोयाव मोनो बेफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ आरो जा जोंनि ओनसोलाव गावनो आबाद मावनानै गावनो ओ मेगं थाइगं जा गायनानै बेखौ जानायखौ नु नो मोनो
औ नोंथां
फ्राय एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां ओ जों जोंनि ओनसोलाव जेनेबा जोंनि गामियाव ओ मैगं थाइगङा ओरैहाय ओ ओ जोंनिखि ओरै मैगं थाइगं गायो ओ लेस्रा आबाद ओम फ्राय पथल आबाद लेस्रा आबाद पटल आबाद ओमफ्राय खांख्रिखला आबाद ओमफ्राय बिदिनो बिलाहि आबाद बिदि मावनाय जायो आरो ओ बेनि गेजेराव आङो ओ मेगं थाइगंनि गेजेराव बेनि गेजेराव आङो ओ लेस्रा भाजाखौ जोबोद गोथाव मोनो आरो गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां?
औ नोंथां
नोंथाङा ओ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा ओ
औ
बिदि ओ मैगं थाइगंनि गेजेराव ओ बबे मोनसे मेगंखौ गोथां गोथावसिन मोनो बेखौ फोरमायनो हागोनना नोंथां?
आं बे जोगोनारखौ गोथावसिन मोनो आरो ओ जोगोनार जोगोनार होनना बुङोब्ला बे मोनसे लाव हारिनि आरो ओ गोदै गो जायो खायफाया गोदै जायो आरो खायफाया गोदै जाया आरो खायफाया ओ जाब बाला बालासिया बायसा जायो आरो जखौ बालासि होनना बुङो जोंनि जा जायगायाव बेबायदि जायो आरो बे खौ गायनायखौ एसे आं फोरमायना होनो सै ओ जेब्ला जों गोजो जोगोना थाइसेखौ दानो दानखांनायनि उनाव बेवहाय बेगर रो बेगर फिसा फिसा बे बेगर फिसा फिसाखौ जोङो ओ जोलै महरै लाखिनानै बेखौ इसे ओ सान्दुंबा मायावबा सान्दुङाव होनाङा सानदुं बागरदों आं ओ बेखौ दोनथुम नांगो दोनथुमखांनायनि उनाव साननैसो जेब्ला बे रानगोन रानखांनाय उनाव जेब्ला बेयो गुन्दै जागोन गुन्दै जानायनि उनाव बेखौ जोङो ओ गोबोर ओ मोखौनि गोबोर बोरमा खि गोबोर बे बायदिसिनाखौ जों होनानै हासार होना हा बे बेगर खौ जों गायनांगोन जेब्ला बे फोरा बेगरखौ गायो जों अ ब्ला गायखांनायनि सान सानफ्रोमबो जोङो दै एसे एसे होनांगोन आरो जेब्ला दै होगोन बियो ओ जा गाजा बेरनानै बियो जा लाव जोगोनार बिफां बियो ओंखारबोगोन। जेब्ला बियो इसे देरो अब्ला जों बेवहाय सां बानायना होनांगोन आरो बे ओ सां बानायना होनांगोन खायफाया नाथाय दुब्लि बा दुब्लि दङब्ला दुब्लियावबो गायो दुब्लियाव जेब्ला ओ सां गायालाफानो जेब्ला दुब्लियाव दोनो अब्ला जोङो जिगाब एसे होनांगोन आरो जिगाब ओ द' मा द' दान स्नि दान बेनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ खानो हायो आरो मोजां जायो गोमोन मोनो आरो मोजाङै जानो हायो। ओ थिग बेबा दिनो ओ नोंथांनावबो मोनसे सोंथि जा आलु आलु गायनानानै खान्तिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा?
अ आलु गायनायनि खान्थिखौ आं माव फेराखै नोंथां नोंथांङा गुबुन मोनसे कुइसन सोंजागोन ओहो।
ओ नोंथांङा होमबा ओ जिखि जाया मैगं ओ जा नोंथां आं जा गायफेर मैगं
औ।
मेगंनि नामखौ लाना
औ ओ मैगंना
औ नोंथां।
अ मैगंनि बेलायावथ' ओ। ओ दुन्दिया दुन्दियाखौ बुंनांगोन। ओ दुन्दिया। खौ गिबियावनो ओ हाथायनिफ्राय बेगर बायना लाबानै
औ।
बा बेगरखौ ओ ओ दुब्लियाव ओ हाखौ माखासे हाखौ एवस्रांनानै गावबा गावनि हा स्रांनानै ओ बेखौ ओ टेक्टरजों ओ लागायनानै बेखौ गुरै खालामनानै आ। फाय बेगरखौ गरसे गरसे बिदिं गायलांनानै
औ।
दुन्दियाखौ जोंङो मोननो हायो आरो। आरो गुबुन मोन मोनसे सोंथि नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथांङा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव ओ बबे मोनसे फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो?
औ नोंथां फिथाइ सामथाइनि बेलायावथ' आं ओ जा जों दासान्दि नुनो मोननाय थाइजौ थाइजौ गोमोनखौ जाना मोजां मोनो आर मानोना बेखौ जोंङो गोबां रोखोमै जानो हायो आरोना। बेखौ थाइजौखौ जों आसार बानायना दोनथ नोबो हायो जाथाइजौ गोरलै गोखैखौ जोंङो ओ आस सार बाननाय दोन्थुमनो हा हायो आरो गोमोनावबो जानो हायो गो थांङावबो जानो हायो। जोबोद गोथाव आरो ना गोदै जाबोला जों गोथाव मोनो गिबियावनो थाइजौब्ला गोरलै जा गोरलै इसे देरगोन आरो ओ बेखौ जोङो हानना लाबोनानै फिसा फिसा हानांगोन फिसा फिसा हानानै जों ओ बेख खौ इसे सानदुंयाव हालदै संख्रि उनुहोनानै एसे फोरानना दोननांगोन आरो जेब्ला बेयो एसे रानो जानायनि उनाव जोङो जा मस्ला मस्लि जिरा बायदिसिना दङो आरो थाव बेसर बेबादि थाव बा जेखिजा थाव गोथां होनानै ओ जोङो मस्ला मस्लि एवग्रोगोन एवखांनायनि उनाव जों बे थाइजौ फोरानना दोननायखौ होगोन होनानै जों बेखौ ओ जा थेमा बा जा जिखि या दोनथुमग्रा बेसाद आगजुआव बेखौ जों दोनथुमगोन जेब्ला हाय दोनथुमगोन बेखौ जोङो सानफ्रोमबो जोबोयै जों बेयाव जानो हायो आरो उनफोरावलागै दोनथुमनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव आरो लोगोसे थाइजौ ओ थाइजौ गोमोनखौ जोङो ङो हानाबो जानो हायो आरो थाइजौ गोदै ओ संख्रै उनु संख्रै बानलु संख्रि होनानै जों जानो मोजां मोनो आरो थाइजौ फोद थांखौ ओ लोगोसे नोंथाङा गा जा जोंनि गामियारि ओनसोलाव ओ नुनो मोननाय नारें बेनि बागै इसे फोरमायना होनो हागोन नामा
जोंनि गामि ओनसोलाव उ नुनाय नारें
औ ना नारें
औ औ हागोन दे नोंथां आ खोनादो ना नों थां हेल' खोनादोंना नोंथां? ओ जोंनि गामियाव ओ सरा जायो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों। हेलौ नोंथां खोनादों आङो। औ
खोनादोंना?
औ
अ जोंनि गामियाव सनस्रायै।
औ
अ जोंनि गामियाव
औ
सरासनस्रायै ओरैनो ओ बयनावबो थायो आरो ओ मा नारें खमला ना ना मा होनदोंमोन नोंथां?
औ औ ना रें जा नारें गोदोन गोदोर सायोजे नारें गोदोरा औ
ओ जोंनि गामियाव